औ औ नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो
औ नोंथांनि खौरांफोरा
औ मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ नोंथांखौ आं बेनिखायनो जे फन हरदोंमोन जे नोंथां नि नोंथांनियावहाय आङो एसे सोंथि लानानै फन हरदोंमोन ओ बेनो जाहैबाय जे जोंनि जिउ संनाय बा जोंनि ओ गामि ओनसोल बा जोंनि जा आबहावाखौ मोजां खालामनानै ला - खिनाय बिफांफोराथ जोंनो गोबाङानो फिथाइ सामथाइ होयो नङा होमब्ला नोंथां ओ बेफोर फिथाइफोर खौ जानानै माबायदियै देहाखौ थाजिम मोनोबा माबायदियै गोजोननाय मोनो बेफोरनि सोमोन्दै
औ औ औ। जेनेबा बेफोरबायदि फिथाइ सामथानाय होननानै बुङोब्ला दाथ जोंनिया थाइजौ बा आनारस खान्थाल बेनि उम दा बोथोर। बेफोरबायदि फिथाइनि बोथोर नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ। बेफोरबायदिनो जोङो जेनेबा फिथाइ सामथाया जोंनो जोंनि सरासनस्रा नख'रावनो खायफा बिफां बिफां फिथाइ सामथायाइया थायो जेरैहाय बु नो थाङोब्ला ओ बैग्रि खान्थाल नारेंखर बा थाइजौ आरो ओम लोगोसे सुमफ्राम मैदु फुल थायसुम बेफोरबोथ फिथाइ सामथायावनो गोरैयो नङा होमबा नोंथां? औ माने औ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो जेनेबा बोथोर नि फिथाइखौ बोथोराव जानो हायोब्लाथाय मोजां जोंनि देहानि थाखायबो मोजां ओ गोथां फिथाइ सामथाइ बा बेफोरबायदि बायदिसिना फिथाइ सामथाइया जोंनो गोबां रोखोमनि जोंनि देह देहायाव नांगौ बादि जोंनो भिटामिनखौ होयो बेफोरबायदि आरो लोगोसे जेनो जोङो ओ जुदि ओ ओ गरम बोथोरावहाय जोङो जेनेबा थान्दा बा बेफोरबायदि बायदिसिना जोङो बेपसिफोर बेखौ लोङो नालाय बेफोरखौबो जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथाइजोंनो बानायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला थाइजौ लिसि बेफोरजोंबो आरो नालेंखर नालेंखरनिफ्रायथ जोङो जे जेनबा नालेंखर रोसि बेखौ जोङो ओ ना जायखौ नालेंखलनि दाब होनना बुङो बेखौ जोङो लोंनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ लोंनायाबो औ नालेंखरनि बे जाहाथे बे नालेंखर आरो लोगोसे नालेंखरनि रोसिया जोंनि मेलेमनि थाखायहाय गोबां खामानियाव होयो बा जोंनि मेलेमखौ ओ गोख्रों खालामनायाव एसे खामानियाव होयो होननानै जोङो मोनथिगौ नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
गोबां रोखोमै जानो हायो जेरैहाय जोङो ओ बेखौ जोङो फोनमोन्नानै नैबो जानो हायो बा गोथां- गोथांयैबो हायो आरो लोगोसेनो बेखौ जोङो ओ जेनबा जुज बायदिसिना बेफोरबायदि रोसि ब बायदि बानायनानैबो जानो हायो आरो मोनसे ओ फिथाइ - सामथाइनि मोनसे गुबै माबायानो जाहैबाय जेनेबा जोङो बे फिथाइ- सामथाइखौ जोङो जेनेबा थाइजौखौ नो हमना ला बेखौहाय जोङो दा थाइजौनि बोथोर नालाय बे बोथोरनि ओ माबायाव जों बोथोरनि समाव बेखौहाय जोङो जुदि आसार बानायनानै दोनोब्लाथाय जोङो इयुनावबो बेखौ गोबाव समसिम गोबां समसिम जोङो बेखौहाय जानो हायो बा गोबाव समा लागै बि खौ दोनो हायो आरो लोगोसेनो जोङो बा बे थाइजौ थायनायनि बोथोर नङाब्ला बो बेखौहाय जोङो जानो हायो नङा होमबा?
औ - औ
औ आरो बायदिसिना ओ खायसे खायसे फिथाइफोरखौ जोङो जेरैहाय मैगंबो जानो हायो जेरै बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो ओ थाइसुंखौनो हमना ला जों थाइसुंखौ जोङो खारै मैगं खारै मैगं संनानैबो जानो हायो ना माजोंबा आरो बेफोरखौ जोंडों ओरैनो सालाद हानानैबो जानो हायो। जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो ओ मैदुफुल मैदुफुलाआबोथ' फिथाइआवनो गोग्लैयो नङा होमबानो नोंथां बेखौबो जोङो औ औ एवनानैबो जानो हायो बा भाजा बेफोरबायदिबो मैगंआवबो जाजायो। आरो लोगोसेनो गोथाङै फिथाइ - सामथायावबो जोङो बेखौ जाजायो। आरो जेखुनु फिथाइ - सामथाय औ - औ बायदिसिना जेनेबा जोङो इसोरनि सेराव आर'ज गाबनाय एबा इसोरनि समाव बावथाय बावनाय होननानै होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ नङा होमब नोंथाङा बेफोरबायदि बायदिसिना औ इसोरनि सेराव बावथाय बावनायावबो जोंङो बेफोर फिथाइ- सामथायाइफोरखौ गोनांथि जायो जोङो। फिथाइ - सामथाय होनानै जों इसोरखौ सिबिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो लोगोसेयैनो बुंनो थाङोबा फिथाइ - सामथाइनि जोंनि गोनांथिया जेनेबा जोंनियाव जोबनानै थां बेफोरबायदि जोङो फिथाइ - सामथाइखौ गोबां रोखोमै दोनो आरो लोगोसे फिथाइ- सामफाइखौ जोङो बाजारफ्रावबो फानो दा दानि बोथोरफोरावथ' जेनेबा दालिम बायदिसिना बे फिथाइ - सामथाया जोबोर गोजौ दामाव दङो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोङो फाननानै बा बेफोरनि फालांगि खालामनानै बा बेखौ जोङो जुइस हिसाबै बाहायनानै बानायनानै बा फानोबा बा बैफोरखौ जोंङो दा गरमनि बो बोथोरफोराव जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेनेबा बेफोरबायदिनो आरो गोबां दङ जोंनि फिथाइ- सामथायाइनि जेनेबा बुंबाबो जों बुंस' हाया आरो जोंङो जेनैबा खायसे फिथाइ- सामथाइखौ जोंङो जाबाथाय खायफा खायफा सुबुंङा जानो हाया आरो जेनेबा देहायाव सोरहाबा लोमजानाय एबा माबा माबा मोनसे थायोब्ला जोंङो थाइसुं बा आनारस जै बा जायखौ जोंङो रैमालि होननानै बुङो बेखौ जोंङो लोमजानाय बाय थानाय एबा एसे माबाबाय थानाय मानसिफोराहाय जानो हाया आरो जोंनि देहानि थाखाय एसे ओ जेनेबा खहाबो जानो हागौ। जोंङो एसे देहाखौबो नायनानै जानांगौ आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? आंङो माने नोंथाङा जा सानो बेखौबो एसे मोनथिनो लुबैदों आरो
औ नोंथां औ ओ फिथाइ सामथाय होननानै बुङोब्ला थ' जों गासिबो मिथिखायो जे मानसिनि थांना थानायावहाय फिथाइ सामथायाबो जोंनो गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबादिहाय फिथाइ सामथाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां मोजां होननानै बुङो। नाथाय जों बेराफारसेथिं नायोब्ला फिथाइयाबो जोंनि गाज्रि खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय सासे बे ओ सासे सुबुंङाहाय माबा मोनसे बेराम जायोब्ला जोंथ' गोबां ओ मुलि जानायखौ नुनो मोनो नाथाय ओ जोंनि बे फिथाइ सामथायाहाय मुलिजों जानायाव जोंखौहाय ओ जायो जायोब्लाथाय गोबां रोखोमनि देहायारि खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओ सासे सु बेरामि सुबुङा ओ जेब्ला मुलि जायो बा माबा मोनसे गिदिर बेराम जायो बे समावहाय ओ फिथाइ सामथायाइखौ जायोब्ला जों देहानि गाज्रि बा गाज्रि खहा खालामनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जों गावनि देहाखौहाय नायनानै फिथाइखौ जानांगौ। ओ नाथाय बेफोरबादिबो नङा जे फि फिथाइ जायोब्लानो गोस ओ जेनेबा देहाफोराहाय थाजिमै थायो ओ नोंगौ देहाफोरा थाजिमै थायो नाथायहाय ओ गावनि देहाजों लोगोसे बियो खामानि मावो आरो ओ जों आथिखालाव नुनो मोनो जे फिथाइ बा बिफां लाइफांनि ओ आबाद मावनानै जों फिथाइ सामथाइखौ फाननानै गोबां रोखोम रोखोमै रां आरजिनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों ओ फिथाइ सामथायनि बाहायथिया ओ जेरैबायदि बांदों ओ फिथाइ सामथायनि बे बेफार बा फालांगिफोराबो बेबायदियैनो बांदों बेनो जाहोनावनो जों नुनो मोनो जे गामि गफाफोरावहाय ओ आथिखालाव गोग्लैसोनाय हाफोराखौबो जे फिथाइ सामथाइनि आबाद बानायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय ओ रैमालि नि बागान बानायनाय बा थालिर बागान बानायनाय गय बि गयनि बागान बानायनाय ओ बैग्रिनि बेगो उम आबाद बानायनाय बे बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि ड्रागन आथिखालाव ड्रागन फिथाइयाबो जोबोर ओ आबाद बानाय जानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदियैनो जों जोंनि गामि ओन फोरावहाय फिथाइखौ गोबां रोखोमै ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। म बे फोरनि अनगायैबो जोंनि जा बर' न'खर बा गुबुन गुबुन न'खरफोरावहाय जों नुनो मोनो जे ओ गावनो गाव रज हानाय बिफांफोर बेनिफ्राय फिथाइ सामथाय ओ थायनायखौहाय जों नुनो मोनो जेरैबायदि सरासनस्रायै जों नुनो मोनो बैग्रि बैग्रियाबो ओ जोंनि न'खर न'खर गासैनियावबो फ्राय थायोआनो ओ थाइजौ थालिर बा जलफाय थाइस्रि बेफोर जोङो जोंनि बे न'खर नखर हाय नु नुनो मोनो ओ बेफोरखौ जों गावनि गोसो बादियै जानो हायो जेरैबायदि हाय गोमोन खालामनानैबो जानो हायो गोथाङैबो जानो हायो बा मोनजिथां बा गोमोन द्रायबो नङा गोथांद्रायबो नङा बेफोरबादियै जानायखौ नुनो मोनो जों थाइजौखौहाय गोबां रोखोमैबो जानो हायो जेरैबादैहाय हानानै सातनि महरै जानो हायो बा सुखिनानै फालौ खेबजां बा फालौ माबाफोर होनानै जों जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमै जों ओ खहाबथाव खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो
औ औ
बेफोरबायदियैनो जों ओ बेफोरखौहाय गोबाव समसिम जानो हानाय बा बोथोरनि फिथाइ बोथोरावल' नङालाबसिनो ओ गासैबो बोथोरावनो जानो हानाय बादियै आसार खालामनानै दोननायखौबोथ' जों नुनो मोनो बेफोरबादिनो आरो खायसे खायसे फिथाइखौहाय आसार खालामनानै लाखिनो हाया जेरैबायदि हाय ओ खान्थालखौबो आसार खालामनानै लाखिनो हाया आनारजखौबो आसार खालामनानै लाखिनो हाया बेफोरबायदियैनो जों गोबां रो नि गोबां गोबां फिथाइ सामथथायफोरखौ जोंनि बे गामि ओनसोलफोरावहाय नुनो मोनदों ओ फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला फिथाइफोरखौहाय खाय खायसे खायसेखौ ओंख्रि महरैबो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै बेहाय खान्थालखौबो जोङो गोरलै समावहाय ओ ख्रि बानायनानै जानायखौ जों ओ नुनो मोनदों आरो थाइस्रि थाइ स्रिनि बिबारखौबो जों ओ नाफोरजों ओ ओंख्रि खालामनानै जानो हायो ओ थाइगिरफोरखौबो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगं खालामनानै फिथाइ सामथाय खौबो मैगं महरै जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनाबोथ' समा जानानै फैबाय नोंथांजों फिथाइ सामथाइनि गोबां खोथाफोरखौ सावरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आसा दं आसा थाबाय नोंथां नोंथांजों आरोबाव उनावहाय सम मोनोब्ला बेफोरबादिनो गोबां ओ बाथ्राफोरखौ सावरायगोन होननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ